नोंथां
औ खोनादों नोंथां खोनादों
नोंथांजों आं फंसे मोनसे खोथासो सावरायनानै खालामनाय जादोंमोन सावरायनो हागोन ना?
औ-औ मा ओं सावरायनो हागोन दे नोंथां।
ओ जोंनि बर हारिनि गाननाय जोमनायनि सायावहाय सावरायनो लानाय जादोंमोन। ओ नोंथाङा। जोंनि बर'फोरनि गान्नाय जोमनायनि सायावहाय ओ मा मोनथिगौ एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना।
औ औ हागोन नोंथां हागोन जोंनि बर'फोरनि गोदो गोदायनिफ्रायनो गानबोनाय जेरैबायदि जोङो गोदो गोदायनि समावहाय जोङो गोबां रोखोमनि गामसा ओ दुथा बायदिफोरखौ जोङो। ओ बर' हारिफ्रा न'खराव न'खर दानानै न'खर न'खरनि आइजोफोरा दानानै हौवाफोरनो गानहोयोमोन। आरो हिन-हिन्जावफोराबो। एबा महिला एबा आइजोफोराबो गाव-गाव-गावसोरनो गावसोरनि गाननाय जोमनाय दखना दखना ओ फास्रा बेफोरबायदिखौ दानानै गानबोदोंमोन गाव गावनो दानानै गानबोदोंमोन। लोगोसेयैनो बेफोरखौ ओ दाबो जोङो बर'फ्रा बेफोरबायदिखौ दानाय दानायफोरखौ गाव गावनो दानानै गानो आरो गोबां रोखोमनि ओ दानो हायो। बर'फ्रा जेरै ओ जेरैबायदि आगर जेरै मोसा सालाय फारौ बिबार। फारौ मेगन, थाइगिर बिबार दिंखिया दिंखिया। बिलाइ
बेफोरो बर‌' बर'फोरनि आगरनि मुं आरो।
औ बेफोरनो ओ बेफोरखौ जोङो गोबां ओ हाजो हाजो आगर बेफोरबायदिखौ जोमै आगर बेफोरबायदिखौ गासिबो बर' आइजोफोरा ओ गावसोरनि दखना। एबा फासर फ्रा बेफोरबायद गासिखौबो एर खांजोबनो हायोमोन आरो बेफोरबायदिखौ गासै बर' आइजोफ्रानो। गोदोनि बर आइजोफोरा गोबां आखा फाखा बेफोरबायदि दानाय लुनायफ्राव गोबां ओ आखा फाखा रोख खामै ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि दानानै गावसो रनि ओ देहा मोदोमखौ खोबथेनानै ओ लानो हायोमोन। ओ लोगोसेयैनो ओ ओ हौवासा एबा हौवाफोरनि थाखायबो। ओ ओम हिनजाव माहारिफ्रा गावसोरनो गामसा दुम बेफोरबायदिखौ दानानै ओ दानानै। ओ हौवाफोरनो होनो हायोमोन लोगोसेयैनो ओ बेफोरखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय आरो ओ दायो बेफोरखौ एसे ओ सोलायनायखौ नु बोनो हमदों बेफोरबायदिखौ ओ माबायदि सोलायनाय नुनो मोन्दों बेबायदिखौ नोंथांङा एसे ओ फोरमायनानै होनो हागोन नामा फोरमायनानै होदो माबायदि सोलायबोखो गोदोनिफ्राय दानिया माबायदि
ओ जों मिथिगौ जेनेबा गाननाय जोमनायानो बिनो ओ हारिखौहाय सिनायथि होयो नालाय जोंनि बर'आबो मोनसे गाव ओवनो ओ गाननाय जोमनाय मोनसे ओ गाननाय जोमनाय औ सिनायथि गाननाय जोमनायजों सिनायथिं मोननाय नालाय
औ औ औ जेरै दख'ना गामसा बेफोरबायदिनि थाखाय
बर' हिन्जावफोरा दख'ना गानो ओमफ्राय हौवाफोरा गामसा गानो ओ बेफोरबायदि गाननाय जोमनाय दख'नाखौहाय बर'फोरा बर' हिन्जावफोरा गाव गाव ल गावनि आखाइजोंनो दानानैहाय ओ गाव गावनो ओ बायदि रोखोमनि मोजा मोजां आगर एरनानैहाय
औ औ औ
गावनो दानानै गानोमोन औ आरो हौवाफोरनि थाखायबोहाय ओ गामसा हौवाफोरा गामसा गानोमोन बेखौ हिनजावफोरानो दानानै होयोमोन गोदोनि समावहाय ओ बांसिनानो गाव गाव दानाय जि जोम गानोमोन दानि जुगाव आथिखालावथ जोंङो ओ ओ बांसिनानो गाव गाव दानाय जि जोम बाहायला उम गुबुना दानाय जि जोम बाहायो गोदोनि दिनावहाय ओ ओ थार बेफोरबायदि ओ गान्दैजों दानो साल गान्दैजोंहाय दानाय जिफोरखौहाय गानोमोन बर' हिनजावफोरा दानि जुगावहाय बांसिनानो गुबुन हारिया दानाय जि जोमखौसो जों बाहायनाय नुनो मोनसै आरो ओ दानि जुगावथ' गामि ओनसोलफ्राव जोंङो जि जि दानाय रावखौबोु नुलानो नुवा होननानै बुंनो हायो गोदोनि समाव ओ
औ औ नोंथांङा औ बेफोरनो आरो दानि दानि मुगायाव ओ जोंङो गोबां रोखोमनि मेसिन दख'ना ओ बेफोरबायदिनो दख'ना दाग्रा गामसा दाग्रा गोबां मेसिन गोबां ओ गुबुन गुबुन मेसिन ओंखारबाय बेफोर बायदियाव माने ओ जोबोद समायना समायना उम आगर आखाय बेफोरबायदि दखना बेफोरबायदिखौ जोंङो दानो हायो आरो बेफोरबायदि मेसिन बायदि बियो आर'नाइ दाग्रा मिसिन बायदिफोर ओंखारनायनि थाखायनो माने बर' आइजोफोरा दायो दानाय लुनाय फोरखौ बावगारलांनो हमजोबबाय आरो ओ ओ अलसिया अलसिया जालांनो हमबाय लोगोसेयैनो जोंनि ओ दा नाय-लुनाय आगजुफ्राबो ओ लासै लासैनो गोमालांजोबनो हाबा हमबाय जेरै थार, गान्दै आ माखु, गरखा, ओ बेफोरो ओ गनसि बेफोर गासिबो ओ ओ गोमालांजोब नो हमबाय ओ लोगोसेयैनो ओ जोङो जोंनि ओ हारि हारिनि ओ गोबां रोखोमनि ओ आर'नाइ थारनाय गस्ला आर'नाइ आर'नाइ गस्ला गामसा गामसा आर'नाइ बेफोरबायदिखौ जोङो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि गोबो जोबोद समायना समायना ओ जोङो दानानै ओ बेफार फालांगि खालामनो हायो आरो बेफोर गासै ओ ओ ओ जिनि फोरखौ ओ जोङो ओ फाननानै गोबां रांखान्थि ओ रांखान्थियाव जौगानो हायो आरोना रांखान थि आरजिनानै लानो हायो। नाथाय दायो ओ गोबां जोंनि गामसा आर'नाइ ओ बेफोरबायदि आर'नाइ गस्ला, दखना बेफोरबायदिफोरखौ गासै ओ गुबुन हारिफोरा माने गोबां सेनानै लानो नाजागासिनो दङ। बेफोरखौ जोङो ओ जोङो गोबां नुबोगासिनो दङ बेफोरखौ ओ लासै लासैनो माने ओ गुबुन हारिफ्रा सेनो हमगासिनो दङ बेफोरखौ उम बेफोरखौ जोङो होब थानाय बेफोरखौ जोङो होबथानायनि सोमोन्दै नोंथाङा माबा मोनसे बुंनो हागोन ना?
औ ओ दानि जुगाव दानि जुगाव थखौ जोंङो बर' बर' माहारिया गाव गाव गाननाय जोमनायफोरखौ बेहाय रावबो गाव गावनो ओ दानानै गाननानै गाननो जोमनो नागिरनालाय बेनिखायनो गु बुन हारियानो जोंनि गाननाय-जोमनाय फोरखौहाय बानायना नानैहाय बे जोंनि गेजेरावहाय बेफार-फालांगि खालामनानै गोबां ओ गावनि आयथिङाव गसंथानो हमदोंसै आरो बेफोरखौ हमथाना जोङो जों गावनो गोसो गावनि हारिनि गाननाय-जोमनाय ओ ओ दख'ना दख'ना, फालि, जोमग्रा बेफोरखौहाय ओ गाव गावनोहाय गावनि आखाइजों दानानै एबा आखाइजों दायाबाबो दानि जुगावथ आखाइजों गोबां खस्थ जासै ओब गोदान जुगावहाय गोबां खस्थ मोनसै नालाय बेनिखायनो गोबां गोदान गोदान मुवा बेसाद ओंखारबाय बेफोरजोंबाबो जों ओ गाव गावनो न'आवहाय फसंनानै हाय ओ फसंनानै गावनो गावनि जिखौहाय बानायनानै ओ लायोब्ला जोङो ओ गुबुन हारिनि हारिया जेसेबांखिनि ओ जि जोम बानायनानै जोंनि बर'नि गेजेराव होदों ओ बेफोरखौहाय ओ जोङो ओ बन्द' खालामनानै होनो हायो होनो हागोनखौ आं सानो आरो नोंथाङाबो ओ बे फरायसायावहाय माब ओ माबाफोर ओ बुंनो हागोन नामा? जेनेबा ओ बेफोर हारियाहाय जोंनि गेजेरावहाय ओ बेफोरबायदि बर'नि जि जोम बर'नायखौहाय बन्द' खालामोब्ला जोङो जों मा खालामनांगोन? बेफोरनि सोमोन्दै
जोङो जोंनि बेफोर ओ ओ ओ हारिमुखौ लाबोफिननो थाखाय हारिमु माने जोंनि दानाय लुनायफोरखौ लाबोफिननो थाखाय जोङो बर' आइजोफोरा गाव गावनो खस्थ' खालामनांगोन ओ जेरै गोमालांनो हमनाय आगजु ओ थाद गान्दै बायदिफोरखौ जोङो उम गाव गावनो ओ आखाइजों दाननानै बर' हौवाफ्रा आखाइजों दाननानै दिहुनफिननांगोन। गोदानै दिहुनफिननां गोन आरो
जोङो खालामनांगोन जेरै बर' आइजोफोराबो एबा बर ओ सेंग्रा सिख्लाफ्राबो बेफोरबायदिखौ जोङो गाव गावनो दानो हाजासे खस्थ' खालामनांगोन लोगोसेयैनो ओ मिसिन बायदिफोरनिफ्राय ओ जोङो मिसिन बायदि फोराव ओ दिहुननाय बायदि बायदि आ गामसा आर'नाइफोरखौ जोङो ओ बाहायालासिनो ओ गावनि आखाइजों दानाय ओ आर'नाइ, गामसा बेफोरबायदिखौ जोङो बाह हायोब्ला जोङो बेफोरबायदिखौ जोङो ओ गुबुन जाथिया बानायनाय ओ आर'नाइ गाम सा बेफोरबायदिखौ होबथानो एबा आ एसेबाबो ओ होब दबथायनानै दोननो हागोन आरो लोगोसेयैनो ओ जोङो बिसोरनि ओ रांखान्थियाव ओ गोहोम खोख्लैहोनो हागोन आरो जोङो बे फोरबायदिखौ ओ जाफुंहोनो थाखाय जोङो ओ जोंनि बर' लाइमोनफोर सेंग्रा सिख्ला एबा आइजो माहारिफ्रा
जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्लाफ्रानो नाजानांगोन आरो हेलौ नोंथाङा खोनादोंना? हेलौ नोंथाङा खोनादोंना? हेलौ नोंथांनि रावखौ खोनाफैयासै।
बिसोरनि ओ बिसोरनि फाननाय बिसोरनि ओब फानफैनाय जेरै गामसा आर'नाइ बायदिफोरखौ जोङो बाहायालासिनो गावनो निजे ओ दानानै उम गाननो नाजानांगोन जोङो ओ बेनो आरो जोंनि ओ बिब बिसोरनि ओ गेजेरजों जोङो गुबुन हारिनिफ्राय फैनाय बेफोरबायदि गाननाय जोमनायफोरखौ दबथायनो हायो।
औ फंनैसो ओ बाद थ्रा मोनथिनानै गोजोननाय थाबाय। दे होनबा।